हेल। हेलौ।
अ हेलौ।
ओ।
औ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ।
औ।
हेलौ।
जादों दे।
औ बिदिब्ला नोंथांजों नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालाम खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ खोनादों।
औ औ औ बिदिब्ला जोङो बैसागु फोरबो आइ दा नि सायाव सावरायनि नोंथां। औ औ।
थिंजाय
अ बिदिब्ला आं गिबियाव नोंथांनोबो बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमाय ग्रोनि आरोना।
औ जागोन दे।
मिथिखायो इउटुबजों बैसागु गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा बैसागु जोबोद गाजा गोमजायै खुंबोगासिनो दङ आरो ना।
बुंनो थाङोबा बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो। ओ जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो।
औ।
ओ दिनाव जोङो थुखैनाय जायो आरो। ओ जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन जोंहा बेनि औ बेनि सानसे आवगोल नावनो माने जोङो गासैबो गोनां जानाय मोसौ थुखैनायावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आर ना ओ जोङो बिफोरखौ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगाङावनो बुथुमना दोनबोखानाय जायो आरो बेजों लोगोसे बे दिनखालि माने जोङो फुङावनो सिखारनानै लुगैस्रां लोबस्रां माने बेफोर टेस फिथाइ-सामथाइफोरखौ जोङो ओ जाय दिनखालि जोङो हानाय जायो आरोना बेजों लोगोसे जों मोसौखौ फोथाराव लांनानै जाम ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो जेरै जों